औ नोंथां
नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
औ आं दामानि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङा लाय माबोरै दं
औ नोंथां आंबो मोजांङैनो दं नोंथां
औ
ओ नोंथांजों आंयो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै ओ सावराय जागोन ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनाथ बिदिनो दावबायनो थांनो होनबा गुबुन गुबुन ओ जायगायाव दावबायनो थांनाय जायो जों नुयै जायगायाव जोङो दाव बायनो थांनाय जायो जोङो बे दावबायनो थांनायाव ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ लांफानांगौ जेरै जोङो ओ जों दावबायनो थांब लोगोसे मुलि लांफायो दै लां फायो आरो जि जोम लांफायो आरो लोगोसे जानाय खाजा जानाय ओ बेफोरखौबो जोङो लांफानाय जायो
औ नांगौ
दिनो जोङो उम बिदि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनानै ओ रोङि ओ रोङि ओ रोङि एबा नुफेरिफोरखौ जोङो रोंनाबो फैयो आरो नुफ-नुनानैबो फैयो बिदिनो जोङो ओ दावबायनो थांनानै ओ जों नुयै जायगायाव नुयो ओ जेराव जोङो गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन जाति जोङो दावबायनो थांनायाव लोगो मोननाय जायो आरो बिसिनि रावफोरा गुबुन गुबुन ओ नोंथाङा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
दावबायनाय होनोब्ला गुबुन रोखोमै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै दावबायो जेरैहाय जोंहा जेरैहाय जोंहा ओ फरायसालिनि ओमफ्राय थांनाय दावबायनाय एबा लोगोफोरजों थांनाय एबा न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय एबा हारसिङै दावबायनाय एबा सोरबा सुबुङा माबेबा नुफेरि जायगाखौ नायनो थांनाय एबा बेखौ बे जायगायाव दावबायनानै बे जायगाखौ गुबुन नुफेरै जायगानोबो ससियेल मिडिया बायदिनि गेजेरजों दिन्थि इनानै दावबायनाय गोबां रोखोमै दं बिदिनो औ बिदिनोहाय जोंना दावबायनाय होनोब्ला न'निफ्राय बायजोआवहाय ओंखारलांनाय मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिहैनाय रोङै खामानिखौ रोंनानै फैनाय ओ नुफेरि जायगाखौ नायहैनाय बिदिखौनो जोंना दावबायनाय होनो जोंना दावबायनानै गोबां दावबायनानै जोंना गोबां रोखोमै मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोङो गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो नुफेरै उ मुवाफोरखौ नुयो आरो जोङो सोरनिफ्राय बो मायाबा मोनसे रोंनानै फैयो एबा जोंबो सोरबा रोङिखौ फोरोंनानै फैनो हायो एबा जोङो गोबां इदिनो बायदिसिना बेसादफोरखौ जोङो ओ रोंना फैनानै गामिनि ओ रोङि सुबुंफोरनो रोंहोनो एबा सोलोंफैनो एबा खिन्थाफैनो हायो
औ दां
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दावबायफेरनाय जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला जायगाफोरनि मोननैसो नाम बुंनो हागोन नामा मुंफोर
औ जोंनि ओनसोलावनो जोंनि जायगायाव खाथि खाला ओ बेरायनो थांनो थांनाय जायगाया सुक्कि भुटान आरो भैरबकुन्द बगामाथि बेफोराव ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि आरो ओ गुवाहाटिनि सिराखाना बेफोरो ओं खाथि खाला ओनसोलनि जोङो कलेज बा स्कुलफोरनि लाङो बे सुक्थियाव आङो थांनानै गोबां ओ नुयि नुथायफोर दैसा हाजो हाला समायना मिथिंगायारि लाइफां बेफोरखौ लोगोसे मन्दिर आरो लोगोसे ओ बायदिसिना दाउफोरनि गाबनाय बेफोरखौ आङो खोनानो मोनदों नुबोनो मोनदों बिदिनो आङो ओ बे जायगायाव थांनानै जोबोर मोजां मोनदों थांनानै गोसोखौ मोजां मोनदों जाहाथे आं बे नुफेरि जायगाखौ खाथि खालानि ओनसोलाव थांनानै नुयो आरो लोगो जों कलेज स्कुलनिफ्राय लां नाय होनब्लाथाय जोङो कलेज स्कुलनिफ्राय जोंखौ बासजों लांनाय जायो
औ नंगौ
बिदिनो जोङो सार मेम मोनदों लोगोफोरजों जयैनो जों थांनाय जायो आरो औ नोंथाङा बो ओ खाथि खाला ओनसोलाव माबे माबे जायगायाव गिदिंनो थांनो मोन्दों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङासो दानै बुंलांनाय सुख कि दारगाव बिदिनो जायगायाव बेरायहैयो आरो लोगोसे जोंनि खाथिसिनावनो थानाय गुबुन हादोर ओ भुटान रायजो एबा भुटान हादोरावबो बेरायहैयो आरो जोङो खाथि जोंनि खाथ थिनावनो थानाय हादोरारि पार्क मानास नेसनेल पार्क। जायखौ होनो बे बे बेयावबो जोङो मा सम मोनोब्ला दावबायना फैयो बेफोराव थांनानै गो- ओ गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनो। गोबां ओ मोनथिफेरै बाथ्राफोर खौ मोनथिना फैयो आरो गोबां नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनानै फैयो बिदिनो जोङो गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो जेरैहाय जोंहा बे हाग्रामायाव थाङोब्ला जोंहा ओ बुहुमनिनो मुंदां खा थसे गंआरि गान्दाखौ जोंहा नु-नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ जिब जुनार जेरैहाय जोंहा हाग्रानि मोसौ, हाग्रानि मैसो, मोसा बायदिसि ना जोङो ओ जिब जुनारखौ नुयो लोगोसेनो जोंहा दाउराइ ओ दाउब' बायदिसिना दाउफोरखौबो नुयो आरो बिफांनि अनगायैबो जोंहा ओ ओ गोबां बायदिसिना जोंहा बेेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौबो जोंहा बे हाग्रामायाव मोननाय जायो जेरैहाय जोंहा साल, सिगुन बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो बे हाग्रामायाव नुबोनो मोनो। आरो बे हाग्रामायावहाय जोंहा ओ गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर फैनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेसोरजों जोंहा दसे समबाबो रायज्लायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो एबा ओ मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि गोबां ओ खोथा बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै जोङो बेसो ओ गोसोआव गोग्गानाय मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनोहाय जोंहा ओ दावबाय दावबायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां लोगोफोरखौबो लोगो मोननानै गोबां ओ गोसोआव गोजोननाय मोनो एबा मिन्थि बेेरै बाथ्राफोरखौ रोंनानै फैयो बिदिनो जोङो गामि ओनसोलाव ओ फोरोंफायनो हायो। आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमनि गुजि जौखोन्दो सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंना न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोंना गोसोखौ ओ बोरैबा सुखुवा सुखुवा एबा गोसोखौ दुरबल मोनो एबा गोबां ओ इदिनो रोंनांगौ एबा गोबां रोंनांगौ मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथियालासिनो ओ थाबाय थानाय जायो बिदिनो ओ गोसोआव दुखु जायो हारसिंनो। बेनि थाखायनो जोङो ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनां होनना नै आं सान
औ नंगौ नोंथां।
औ, बिदिनो ओ दा समाव नोंथाङा अबावबा मोनसे जायगायाव थांनायनि ओ थिरांथा लादों नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ आङो ओ बिदिनो दावबायनो थांनो थिरांथा लादों जे आङो मोनसे ओ गुवाहाटिनि ओ मन्दिर कामाख्या मन्दिर बेयाव थांनो आङो थिरांथा लादों थारैनो। बे मन्दिराव जोबोर सुबुङा थाङो नाथाय आंबो बे बाराव ओ थांनो सानदों, थांनो थिरांथा लादों आङो बे आम थि बायखांनायनि उनावहाय
औ नंगौ नोंथां।
बि मन्दिर राव जोबोर समायना समायना ओ बिबार बागान बायदिसिनाबो ओ मन्दिर खौ साफा साजानाय नुनो मोनदों ओ बिदिनो मबाइल फोरावहाय बिदिनो जों नुनो मोनो नाथाय बि थाखाय आं माने ओ मन्दिराव थांनो लु दो आरो लोगोसे ओ बिदिनो गुबुन-गुबुन जायगा बा पार्कफोराव आङो थांनो थाखाय ओ थिरांथा लादों। गोसो गुदुं थांनो थाखाय खाय ओ बिदिनो जोङो दावबायनो थांनो होन बाथ' नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांदों बेफोर ओ बिदिनो जोंनि बे दावबायनो थांनाया दाव बायनो थांबाथाय जों गु गुबुन-गुबुन जायगायाव थांनाय जायो आरो गुबुन-गुबुन हारिनि जाथिजों सुबुं लोगो मोननाय जायो आरो लो गोसे ओ गुबुन-गुबुन हारिनि ड्रेस गाननाय ओ ड्रेस ट्रेडिसनेल बा ड्रेस गाननाय बिसोरखौ जोंङो नुनो मोनो लोगो मोनो बेफोरजों जोंङो ओ जा जोंनि ओ रोंङि ओ जोंनि जा रोंङिफोरखौ जों बिसोरनिफ्राय सोंना लायो आरो बिस सोरबो जोंनि ओ गावसोर ओ रोङि खौ जोंनाव सोंनानै लायो बिदि बिदिनो जोङो ओ सासेया गुबुन सासेनि रावफोरखौ बुजि मोनो बा जोङो रायलायनो खा मोनो बा रोङो जोङो बिदिनो बिदिनो बेरायनो थांबाथाय ओ जोबोर मोजां मानोना बेरायनो थांनायाव जोङो गोबां बाथ्रा गोबां मिथिनो मोनो बा रोंनो रोंनानै फैयो। ओ नोंथाङाबो ओ थिरांथा लादों नामा अबावबा थांनो नोंथां
औ।
औ नोंथां।
दा समावथ' आङो बिदिनो बेरायनो बा अबावबा जायगायाव थांनो आंहा जेबो थिरांथा गैथ'वा। मानो होननानै बुङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथ बोथोरबो जाहैबाय माला मा समाव माला बोथोरफोरखौ जों हमनानै मोना मालाबा सान्दुं मालाबा अखा बिदिनो जोंहा दा समाव बोथोरखौ बारा हमनानै मोना। बिनिखायनो आङो बिदि समाव ओ जेरावबो बेरायनो मोजां मोना।
औ नोंथां।
औ। बेरायोब्लाबो जोंनि खाथि खालानि ओ जायगाफोरावनो बेराय नायखौ आं दाबायदि समाव मोजांखौ नुहुरो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। ओ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नों नोंथां ओ लाखिथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजों रायलाजना औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।
औ नोंथां दे